औ नोंथां खोनादों
अ नोंथाङा ओ आथिखालावहाय मा मा एगजाम होगोन बिनि सायाव एसे सावरायनो हागोन नामा
औ नोंथां आंथ ओइबार ए पि एस सि एगजाम होनो सानदोंमोन नोंथां
अ बिनि अनगायै
औ नोंथां बेनि अनगायै ए डि आर थ्रि पइन्ट जिर बे फै-फैगासिनो दं नामा नोंथां
अ
बो होनो हागौ नोंथां
ह
लाय
आंथ ओ दा जानो गोनां नेट बिदिनो एस एस सि आरो मा मा फैबावो बेखौ एसे एनै होलांसै आरो लांफैयोब्ला
होमबा एगजामनि थाखाय
प्रिपेरेसना सा होथवाखै नोंथां एसे बारायानो जाबाङाखै आरो नोंथांनिया माबायदि जागासिनो माने फरायनाया
औ नोंथां दासान्दि बांद्रायबो नङा खमबो नङा बिदि आरो नोंथां
अ नोंथाङा मा मा एगजाम होनो होनदोंमोनलै
औ नोंथां ए पि ए सि एगजाम होननो होनदोंमोन नोंथां
अ ए पि ए सि एगजाम होनायावहाय नोंथाङा मा मा आं आयदाखौ फरायनांगौ जायो बेखौ एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ नोंथां बेनि थाखायथ बांसिनै फरायनांगौ होनोब्ला हिस्टरि
अ
आमफ्राय
कारेन्ट एफायार नोंथां बेनि सायावबो नायनांगौ जायो लोगोसे फ्रिलिनसनि थाखायथ नोंथां मेथ्सफोरखौबो नांखागौ जिके बायदिसिनफोरखौबो नायनांगौ जायो नोंथां
बिदिनो नोंथां आ नेट इगजाम होनायावहाय आ बिदिनो फार्स्ट पेपार फैयोना नोंथां बिदिनो गिबि आयदा बे गिबि आयदायावहाय मा मा सेपटारखौ फरायनांगौ जायो माने मा मा आयदाखौ फरायनांगौ जायो
औ नोंथां ओ फास सेपारनि थाखाय नोंथां रिजयनिं फ्राय मे
औ
जि ओ इनभाइरमेन्टेल साइन्स
अ
आमफ्राय हायार इडुकेसन
औ
बेफोरखौ नायनांगौ जायो नोंथां बेनिफ्राय रिसार्चसो बारायनांगौ जायो नोंथां रिसार्च खौ माबोरै खालामनाय जायो बेनि सायावबो नायनांगौ जायो नोंथां
आरो नोंथां बिदिनो बे नेट एगजामावहाय फार्स्ट पेपारावहाय आ बिदिनो मेथ्स फैयो ना फैया नोंथां दिनो
औ नोंथां मेथ्स फैयो बेखौ
टाटा इन्टारपेटेसन होननानै बुङो नोंथां बेखौ नायनांगौ जायो बेयो माने थारो आरो नोंथां कमन औ बिदि आरो नोंथांनो कमन नांगौ होनोबा आं नोंथांनो फोरमायनो हागोन नोंथां
अ फोरमाय साय एसे नोंथां मा माया फैथावथाव माने
औ नोंथां नेट एक्जाम पेपार वाननि थाखाय नोंथां ओ रिसनपेफारनि माबायदि रिसार्च खालामनाय जायो बेयो फैथारो ओमफ्राय ओ आर्टिकेल प्रेगेरिजोम बेनि सायावबो फैयो नोंथां आरो इडुकेसन जेरैबायदि ओ बिहाराव मा इउनिभारसिटि दङमोन गोदो? बेफोरनि सायाव फैयो नोंथां ओ बेफोरखौ नायनांगौ जायो आरो नोंथां आरो गोदोनि ओ स्कलारफोरा बिसोरनि मुंफोरनि फैयो जैबायदि सानिक्य सानिक्य सासे स्कलारमोन गोदोनि समाव बेफोरनि सायाव फैयो नोंथां मा मा? साबजेक्टनि थाखाय नेट एगजाम होनो नागिरदों नोंथाङा एसे फोरमायना होदो बेवहाय माने माबायदि जायो आरो नोंथांमोननि सबजेक्टआइ हेल
जोंनिया बड आं बडआव होनो नागिरदों आरो नेट इगजामखौ दा बडआवहाय फार्स्ट पेपारावहाय बिदिनो नोंथां बुंनाय बायदिनो बिदिनो फैयो आरो एसे एनै ओ बिनिफ्राय बारा आं होदोंमोन एगजामखौ थांनाय बोसोरावबो नाथाय बारा हाबांनाय जायाखै आरो बारा मोजाङै मिन्थियैनि जाहोनाव आरो बिदिनो सेकेन्ड पेपारावहाय जोंनि बड बाहाय जोंनि बरआवहाय बिदिनो दोरोङारि माखासे गियान बिनि सोमोन्दै फैयो आरो बिनिफोरनि अनगायैबो माखासे ओ आयदाजों सोमोन्दो गोनां बिदिनो बरनि माखासे सिस्टार लेंगुवेजफोरनि ओम मरफलजि पनलजि बेफोर रिंसार रिंसार खान्थि बाथखान्थि बाथ्रा खान्थि बेफोर फैयो बिनि अनगायैबो माखासे बाहेरा नलेज माने बाहेरा गियान बेफोरबो फैयो आरो बिदिनो सुंदोब सुंदोब बुंनाय बेफोरबो फैयो जोंनि माबायावहाय बडआवहाय आरो बै जेरैहाय ओ मा होनो बेखौहाय ओ उन अनुभाव गुत्तनि माखासे बिदै राननाय खबाम बायदि बेफोरबो फैयो जोंनियावहाय बिदिनो गुबलैनि दैमु बेफोरो गासिबो ट्रेडिसनेल नलेजफ्रा फैयो आरो जोंनियावहाय बिदिनो नोंथाङाबो एबार
औ नोंथां
खोनादोंना नोंथां?
औ नोंथां बुंफिनलाय औ नोंथां आंबो नेट एक्जामखौ होगोन नोंथां।
ए
नोंथांनियाव मा साबजेक्टनिफ्राय बांसिन गोरा जायो नोंथां
जोंनियावहाय ओ जोंनियावहाय फार्स्ट पेपारनि ओमफ्राय बांसिन गोरा फैयो आरो बिनिफ्रायनो
औ नोंथां सेकेणड पेपाराव बबे टपिकनिफ्राय गोरा फैयो।
सेकेन्ड पेपारावहायथ बिदिनो ओ गुबुन दोरोंयारि राननाय आरो लिर टारेसारबो फैयोना लिटारेसाराव एसे कनफिउस जायो आरो गोनो गोथो जाहैयो बिनि गेजेरावहायनो
नोंथांमोननियावलाय बबेयावहाय गोरासिन फैयो माने
जोंनाव नोंथां मेटा दाता होनना बुङो जोङा नोंथां बेयो गोरा जायो आरो मालाबा समाव ओमफ्राय बेनि बागै इनफरमेसन नेट्रक बेफोरनि सायाव नाय एसे गोबाव जायो आरो बेवहाय माइ थाय बायदिसिना होनाय थायो नालाय
अ
बेफोरौव गोसोआव लाखिनाया एसे गोब्राब जायो आरो नोंथां
अ नोंगौ नोंथा नोंगौ
केटलगि होननानै बुङो बेफोरो एसे गोरा
नोंगौ नोंथां नांगौ बिदिनो जोंनाबो लिटारेसार होननाय दं बाहायनो माखासे बिजाबफोरनि मायथाइ आरो गोजाम मुगाफोरनि माखासे फैनाय ओ मा मा बिजाबफोरा फैदों आरो सोर बिजाबखौ लिरदों बेफोरनि गेजेरावनो एसे गोनो गोथो खालामना होयो आरो बिनि गेजेरावनो माखासे गोरोन्थिबो जानानै फैयो बेफोरनो आरो जोंनियाबो गोराया बेबायदियानो
औ नोंथां नोंथांमोननाव नभेल्सनि बागै कुइसन खालामा नामा नोंथां पेपार टुआव
ओ पेपार टु आव खालायो नोंथां खालायनाय फैयो
दासिमाव मा मा साबजेक्टनि माने अ मानि सोमोन्दै सोंखो नों
बिदिनो नेट इगजामाव बे ओ माबा सोंनायाव नोंथां ओ नबेलनियावहाय नबेलनि सोमोन्दै सोंनायाव
औ नोंथां
गोबां सलमा दङ बिदिनो मैहुर सति चुन्द्र बसुमतारिनिबो लिरनाय फावथायबो दं दोरसोन जोहोलाव आरो सलमा होनोब्लाथ गोबाङानो दं बिदिनो बुंजोबनो हाया आरो नोंथां बिदिनो एसे गोसोआव फैया फैया जादों
औ नोंथां माने नेट एक्जामाव फैनाय खौ सोंदों आं नोंथां
अ नेद एगजामाव फैनाय खौथ दा गोसोआव गैला नोंथां माने गोजाम जाना थांबायना फैनायाथ गोबां फैदों गासैनिफ्राय फैदों बुंनो हाया न थां अबे अबेनिफ्राय फैदोंमोन
औ नोंथां ओमफ्राय बे लेंगुइस्टिकनिया माबायदि जायो नोंथां कुइसनफोरा
राव बिगियाननिया राव बिगियाननिया बारा गोराया जाबाङा जानायालाय बिदिनो बबे रावखौ अबे दाथायनिफ्राय मा मा खान्थि बायदियै माबाना मा होनोमोनलाय बिदिखौ खान्थि बायदियै बेखौहाय बिजिरदों आरो रावखौ बिनि सायाव जेरैहाय जोङो बरनियावहाय दाथाइ राव स्ट्राकसार होनोबा ओ इंराजियावथ ओ आं ओंखाम खामजायैखौहाय आइ इट राइसखौहाय जेरै एस अ बि बाहायोना जोंनियावहाय एस बि एस अ बि बाहायो एस बिअ बाहायो जोंनियावहाय
एसे बुंनानै होदे नोंथां
जोंनियावहाय माने एस अ बि बाहायो फि इंराजियावहाय एस बि अ बाहायो आरो
औ नोंथां
बिनि थाखायनो ओ जोंनियावहाय रावा एसे आलादायै जायो बिदिनि थाखायनो लिंगुइस्टिकआवबो बेबायदिनो कुइसन फैयो आरो जेरैहाय राव स्ट्राकसार जेरै ओ माबायावहाय जोंनि बरआवहाय आं ओंखाम जायो अबे माबायाव फैगोन बिदिनो अपसन होगोन आरो बाहाय अपसन होनायावहाय एस बि ओ एस अ बि
बि अ आ एस ए बिदिनो अपसन ब्रै अपसन थागोन बे गेबें बेखौहाय सायखनानै होनांगौ जायो आरो बिदिनो स्ट्राकसारफोरखौबो बारा गोरा फैबाङा नोंथां बिदिनो गुबुन रावफोरनि सायावबो फैयो बिदिनो जेरैहाय गार दिमासा कक बर बेफोर सिस्टार लेंगुवेजफोरनि सायावहाय फैयो आरो बरनिजों माबायदि गोरोबनाय दङ गोरोबनाय गैया बेफोरखौ लेंगुइस्टिकनि गेजेरजों फैयो आरो बेफोरो
औ नोंथां सिस्टार लेंगुवेज होनबाथाय माखौ बुङो नोंथां
सिस्टार लेंगुवेज होननाय माने जेरैहाय जोंनि रावा खाथि सोमोन्दो दङ गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलोंनानै ओ फैनाय नाथाय आथिखाल मुगायावहाय एसे गावस्रालायनाय आरो सिस्टार लेंगुवेज माने बिब बिनानाव राव होनो बरआवहाय जेरैहाय बरआवहाय जोंना गोदो गोदाय दिमासा ककबरक त्रिपुरा बायदिया ज राव होननानै फोरमायजाबोदों आरो जिअ ग्रेयारसननि बिदिनो जनस मेथिसबमोननि बिदिनो ओ लेखा दं आरो बिदिनो जि ए ग्रेयारसननि ए लेंगुइस्टिक सार्भे अफ इण्डिया होननाय बिजाब दङ बे बिजाबावहाय बर रावखौ ओ बड इदिनो तिब्बेत बर्मननि दालाइ चार्ट बानायनायावहाय ओ जयैहाय बर रावखौ ओ दिमासा बर ककबर बडआवहाय दं होननानै बुंदों बिनि थाखायनो बेखौ सिस्टार बिसोरखौ सिस्टार लेंगुवेज होनो आरो न
औ नामा दिनै
अ गोजोननाय थाबाय नोंथां सम होनायनि थाखाय
औ नोंथांनिसिमबो
ओ थेंक इउ